हेलौ नोंथां हेलौ
औ
हेलौ नोंथां औ नोंथाङा मा खालामदों
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ
औ नोंथाङा दा मा खालामदों
दं ओरैनो नोंथाङालाय
औ आंबो दङ बिदिनो अ नों नों थांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ
औ
खालनि मुगायाव ओम बर आइजोफोरा ओ ना गुरना गोबां आइजोफोरा ना गुरना जायोथ ओ बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोथां उम दा ना गुरनाया जोंनि बर हारिनि मोनसे सिनायथि खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ बर आइजोफोरा दैज्लां बोथोराव नाखौ गुरो जेखाइजों गुरो जेखाइखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरोबो जेखाइजों लोगोसे जोंनो ना गुरनो थाखाय खबायाइखौबो नांगौ जायो
बेफोरबायदिनो जों बर आइजोफोरा लैहोर लैहोर थांनानै दुब्लियाव एबा दैमायाव नाखौ गुरहैयो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ना हमनानै जोङो लाबोयो सिंगि ना, मागुर ना, फिथिग्रि ना, बैथा ना साम, मावा ना खांख्राइ बायदि बायदि नाखौ गुरनानै जों मोनो
औ
नोंथाङाब बो नाखौ ओ ग गुरनो थांफेरबाय नामा नोंथां
औ नोंथां आंबो ना गुरनो थांफेरबाय मानोना जों औ मा होनदों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा नाग खौ गुरना लाबोबा माज माजों जानो मोजां मोनो नोंथां?
मा होन्दों
हेलौ नोंथां
औ औ
नोंथाङा नाखौ गुरना लाबोबा माजों माजों जायो आरो माजों नाजों नाखौ मा मैगंजों जानो जबोर मोजां मोनो
औ औ नाखौ जोङो गुरना लाबोनानै मैथाजों एबा ओरैनो एवनानै जानो मैथाजोंबो एवना जानो मोजां मोनो बेफोरबायदिनो नाखौ जोङो गोबां रोखोमनि मैगङाव होनानै जायो खांख्राइखौ मैथाजों सङोब्ला गोथाव मोनो आरोना
औ औ जबोर गोथाव जायो
बेफोरबायदिनो नाखौबो बायदि बायदि मैगं खारदै खारै बरनि खारदै खारै बेफोरबायदि मैगंखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नाखौ नोंथाङाबो गुरनो थांफेरबायना नोंथां
औ नोंथां थांफेरबाय ओ दैलां बोथोरावथ बांसिन मोननाय जायो दै गोदान गोलैनायजों नाफोराव बांसिन देरसिनो जेखाइफोराव थासिनो। अह जोंनावबो थाङो। बयबो। थाङो बर आइजो
औ औ।
आंबो थांफेरबाय गुरनो।
औ
नाखौ ओ जोंनिथि ओ जोब फोर मोननाय जायो। बर' आइजोफोरा बांसिन नाखौ खौ गुरो औ गुबुन हारिनिसेबांसिन बर' हारि खौ गुरसिना जासिनाय नुनो मोनो। ओ बिदिनो नाफोरखौ गुरना लाबना बायदि रोखोमनि मेगं दो संना जानो हायो।
औ
जारिजोंबो जहल संना जानो हायो। मैथाजों संना जानो हायो ओ अनला खारैजोंबो संना जायो अनला खारैयाथ आरो बर हारिनि एंगारनो हा हायै मोनसे ओंख्रि। नालाय बेजोंबो गोथाव जायो। ओ सबायजोंबो जाजायो।
औ
आरो नाजों लोगोसे उम नाखौ गुरनो थांबाबो ना जों लोगोसे ओ खांख्राइ एं खावरि गासैखौबो गुरना लाबोनाय जायो सामुनिफ्राय खांख्राइनि ओमफ्राय गासैखौबो
औ
खांख्राइफोरखौबो मैथाफोरजों एवना जाबा जोबोर गोथाव जायो बाथोन जोंबो ओ खांख्राइ बाथोनथ जोबोर गो थाव गासैबो जायो सामु सामु फोरखौबो गुरनो थांना बिदिनो लाबो सामुजों ओ सबाय फोरजों बो जोबोर गोथाव जायो जानो हायो नोंथाङा सबायजों साम जाफेरबाय नामा?
औ जाफेरबाय नोंथां जोबोर गोथाव जायो।
नोंथाङा बेखौ मा बै माबायदि संनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हो?
ओ नोंथाङा साम'जों ओ सबायजों माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां साम'खौ जोङो गुरनानै लाबोनानै एबा खन्नानै लाबोनानै बेखौ सोमनानै दोननाय जायो हरसे एबा दसे समनि थाखाय य। बेनि उनाव बेनि खिथौखौ दाननानै बेनिफ्राय बेनि खुगानिफ्राय माबाखौ एरख'नानै बेखौ संनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ मोजाङै सुना लानानै संनो थाखाय लाबोयो। बेखौ सबायजों संनाय जायो। गोबां रोखोमनि मैगंजों संनो हायो साम'खौबो। थावआव एवफ्र सुनानै लाबोनानै थावआव एवफ्राम ग्रोना लानानै जोङो सबायजों संनाय जायो साम'खौ। जोबोर गोथाव जायो।
औ नोंथाङा ओ माने ना गुरनो थांबा बेखौबो लानाय जायो गांजेमाखौ नोंथाङा उम गोथाव मोनो ना मोना?
ओ?
गांजेमा गांजेमाखौ।
औ औ गांजेमाखौ जोबोर गोथाव मोनो नोंथां गांजेमाखौ जोङो जोबोर गोथाव मोनो बर' मानसिफोरानो गासैबो। बाथोन जानो मोजां मोनो गांजेमानि। बिनि मोदोमनायखौ मोजां मोनो जोबोर गोथाव जायो बेखौ बाथोनबो देनानै जानो हायो एवनानैबो जानो हायो। मैगङावबो होना जानो हायो। जोबोर गोथाव जायो नोंथां। नोंथाङाबो गोथाव मोनोना?
औ नोंथां जोबोद मोजां मोनो ओ‌ बेखौ गुरनो थांबाबो उम नाफोरबायायदि बिदि बुरजा मोननो मोना बेखौ खम मोननाय जायो।
औ। आथिखालाव गांजेमाखौ मोनोनो थांनो नागिरला जोबोर खम जालाङो हमबाय।
जोंनि ओ बिदि गामि ओनसोलावसो गुरनाय जायो नालाय ओ
औ।
दानि आरो फोथारफोरावबो मुलि आबाद मावनायफोरावबो मुलि बिदि सारनानैनो बिदि जोबलांनो हमबाय।
औ।
आगोल आगोलनि औ।
औ आगोल मोसौजों हालेवनाय जायोमोन। दानिया आरो बिगियानजों दिहुननाय ट्रेक्टर बायदिजों हालेवनाय जायो बेफोरावनो गासैबो जोबलांनो हमबाय गासिनो
औ
नंगौ ना नों थां
नोंगौ नोंथां नोंगौ आगोल गासैबो जेनिबो आंखाल गैयामोन ना खांख्राइ खुसिया बायदिसिनानि आंखाल गैयामोन दानिया जोबोर आंखाल मैगं थांगोंनिबो आंखाल ना नाफोरखौ बो नांगौ बायदि मोना आगोलनि बायदि
औ औ औ औ
जोबोर जोबस्रिलांनो हमदों जेनेबा आंखाल
औ औ
नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उ नोंसोरनिथिंबो गामि ओनसोलाव जोबोर उ खम मोननाय जालांनो हमदों नामा नोंथां
औ औ औ हो मा होनदों नोंथां?
ओ गामि नों थांनि गामि जायगायाव गामि एबा जागायाव ओ बेनि आगोलनि साय बांसिन ना खांख्राय मोननाया खम जालांनो हमदों दों नामा नोंथां
जालांनो हमदों नोंथां मानोना आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो गासैखौबो बेयावनो नाफोर हा थैलांखायजोबो
औ
जोबोर खम जालांनो हमदों गांजेमाखौथ नुुनोनो मोना जोंनाव
नोंगौ नोंथां जोंनिथिबो नुुनोनो मोना।
औ बेनिफ्राय एंखावरि खुसिया खांख्राइ बेफोरखौबो खम जालांनो हमजोबबाय।
औ नोंथां। औ नोंथां समाबो जाहोलांबाय हराबो। गोबाव लांबाय नोंथांनिसिम सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय औ समनि आंखालबाबो नों थाङा आंजों दसे सम राय नायनि थाखाय जोबोर जोबोर नाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां औ नोंथां दोनथलायनोसै।
दे।